हेलौ नोंथांआ खोनानोहादों ना औ नोंथां खोनादों ना ओ नोंथाङा खोना ओ नोंथां नोंथांङा दा दान्दिसे नोंथाङा दान्दसे समनि थाखाय फ्रि नामा नोंथाङा
औ नोंथां दे बुं
अ आं नोंथांजों ओ बर'नि बर'फोरनि फोरबोनि बागै फंनैसो सावरायनो सानदों आरोखि
औ सावरायनो हागोन नोंथां
अ होमबा आंनो जागायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ दे
ओ ओरैनो जों बर' होनना बुङोब्ला जों बर'फोरा गोदोनिफ्राय दासिम जों मा मा फोरबो फालिनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां उम बर'फ्राथ' गोबां फोरबो फालियो नाथाय बर' न'खरनि गाहाय फोरबोफोरनि गेजेराव गोलैनायानो जाबाय बैसागो
औ
बैसागो मागो आरो बेनि अनगायैबो काति गासा
ओ औ
माइनाव बरायनाय
औ
बेफोरनो गाहाय आरो बर'फोरनि फोरबोफोरनि गेजेराव
औ
ओ गिबि बोसोरनि गिबि माने फोरबोआनो जाहैबाय बैसागो नङा होमबा बर'फोरनिया बैसागोखौ ओ जोंनि बर बर'फोरा माने बोसोर गोदान हिसाबै बैसागोनिफ्रायसो हमो नालाय
औ
ओ ओरैनोथ' बर'फोरा बेफोरनो आरो बर'फोरनि गाहाय फोरबोआ बैसागो माइनाव बरायनाय
औ
मागो काति गासा बेफोरनो आरो ओ बैसागोखौ बैसाग बैसागुखौथ' बुंनो थाङोबा बर'फोरा ओ सैथ्र' दाननि जोबथा साननिफ्रायनो फालियो
औ
माने सैथ्र' दाननि जोबथा सानाव
औ
ओ मोसौ बैसागो ओ जागायजेनो बे मोसौ बैसाग मोसौ बैसागोआव बर'फोरा फुङावनो मोसौफोरखौ दैमाफोराव दैसा फोराव थुखैनो थाखाय लानानै थाङो बेफोरबायदिनो लाव फान्थाव बायदिसिना बेफोरजों मोसौफोरखौ खुबैयो मोसौफोरखौ खुबैनानै मोसौफोरखौ ओ गोदोथ' लावखार गथ'फोर दंमोन नाथाय आथिखालथ' लावखारफोरबो गैला
औ
आथिखाल लावखारफोरखौ नुनो मोनला नङा होमबा नोंथां।
औ
आजिखालि न'खरनि मानसिफोरानो गावसोरनो लानानै थाङो गावसोरनो न'खरनि गामिनि सुबुंफोरजों बेफोरबायदिनो रंजालायनानै मोसौफोर दैसाफोर खाथियाव दंबा बेफोर दैसाफोराव थुखैनानै।
औ
लाव फान्थाव खुबैलायनानै मेथाइ खनलायनानै
ओम।
मोसौफोरखौ फोथा फोननानै बेफोरबायदिनो गोदान दुरुं गोदान दुरुं खानानै मोसौफोरखौ ओ फुनखांनानै हगारना होयो आरो आजिखालि खायोबो। आजिखालिथ' हगारनोबो एसेबां जायगाबो गैया नालाय खायो। बेनिफ्राय गलिफोरनि दुरुंफोरखौबो सोलायो बेबायदिनो मोसौ बैसा मोसौ बैसागोआ जोबनानै थाङो आरो सानसेया।
औ
संक्रान्तिनिफ्राय बेनि उनाव अखानायैथ' मानसि बैसागो जाबाय। मानसि बैसागुआव गिबि सानाव फुजा फाल बेफोरबायदिनो नैथि साननिफ्राय गामि गामि मोसानाय रंजानाय मुसुरनाय खाम जथा सिफुं बेबादि लानानै बर' गामिफोराव मोसा मोसानायखौ गोदोनिफ्रायनो आथिखाल बिदिनो ओ ओ बैसागोखौ बर'फोरा फालिबोदों। ओ खाथि गासायावबो बर'फ्रा खाथि गासायाबो बर'फोरनि मोन जाहाय बाथि सावनायनि फोरबो। बेहायबो बर'फ्रा माने मा होनो ओ माइ आबादथिलियाव आलारिथि सावनानै फैयो आरो। बेनि अनगायैबो न'आवबो सावो। आरो मागोखौथ' नोंथाङा मिथिखासै जों गासिबोनि थि मागोखौ फिथा सौरायनि फिथा सौराय जानायनि मोनसे फोरबो मागोआ। बोसोराव दैखां थांनाय आबादजों जि जि फिथा सौराइ बायदिसिना सावनानै जाजायो बेफोरखौनो। जोङो माने मागोआव सावनानै जायो आरो नोंथां आरो ओ मोनसे माइनाव बरायनाय फोरबोबो दं नोंथां बेखौ गाहायै बर'फोरानो फालियो गोदोथ' बर'फोरा बाथौ गोजामोन नालाय नाथाय बर'फोरनि गेजेरावबो बर'फोरनि गेजेरावबो खृष्टान आरो माबा ख्रिस्टान आरो ब्रह्म धोरोम लानायफोरखौ माइनाव बरायनाय फोरबोखौ फालिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ।
अब्लाबो बे फोरबोआ माया बर'फोरनि गेजेराव बर'फोरावनो गोलैयो बर'फोरनिनो फोरबो गोलैयो मानो होनबा बर'नि गाहाय धोरोम होननानै बुङोबाथ' बाथौआनोखा नाललाय नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौ।
दा नोंथांनि नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा?
मोजां खोनायाखै नोंथां बुंफिननो हागोन नामा
नोंथाङा नोंथनि नोजोराव गोदोनि फोरबो फालिनाय आरो दानि फोरबो फालिनाय माबायदि सोलायदों एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ आं जिखिनि नुबोदों बेनि बागै आं एसे नाजानोसै ओ जिखिनि मिनथियो आरोखि जों गोदोनि बैसागु फोरबो फालिनाय होनना बुंनो थाङोबा जों जों गोदोनि बैसागु फोरबोखौ जों गोबां गोबां गाजा गोमजायै जों खुंनाय बा फालियो माने फालिनायखौ जों नुनो मोनोमोन
औ
ओ आथिखालाव जों गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों ओ समजों लोगोसे
औ
लासै लासै माने सोलायबोगासिनो दं आरोखि गोदोनि जाखिनि बैसागुमोन
औ
जे जों गथ' गथाय बोराय बुरै गासिबो जों रंजायोमोन ओ आथिखालाव जों गोबांखौनो नु माने गोबांखौनो जों सोललिनाय नुनो मोनदों आथिखालाव जों गोबां खम रंजानाय ओ बैसागु मागिनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि
औ
बेनि सायाव मागो होनना बुङोबा फिथा जानाय एबा बेलागुर सावनाय जों गोदोनिफ्राय जों फालिबोयो नङा होमबा नोंथां
औ
हेलौ
औ औ
ओ जों जों दा जिखिनि मागो फोरबो फालिनाय बेलागुर सावनाय नङा होमबा जों बेखौबो जों गोबां सम जों गोबां खमायबोनाय नुनो मोनदों एबा गोबां खम फालिबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि
ओम
गोदोसो जों मागो होनबा जों न' न' न' न' फिथा जाथिंनायखौ जों नुनो मोनोमोन आथिखालाव जों समजों लोगोसे गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो जों बेलागुर जायोमोन बेलागुर जानायखौबो जों गोबां सो माने खमायनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि ओरैनो नोंथांमोननि ओ ओरैनो नोंथांमोननि एरियायाव
ओं
माबायदि बैसागु फोरबो फालिनाय दानि बैसागु फोरबो फालिनाय गोदोनि फालिनाय ओ दानि मागो गोदोनि मागो बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
मास मोनसे गाहाम बैसागो फालियोमोन नो सप्तासे खोनादोंना?
औ खोनादों
खोनादोंना ओ गोदोथ' मा मोनसे गाहाम बै गोदोथ' मा मास मोनसे गाहाम बैसागो फालियोमोननो माने रंजा बाजा बेफोरबायदि नाथाय आथिखालाव सप्तासेफोर सोल'सो जायो सप्तासे जायो आरो बेनि अनगायैबो गोदो जौसाङाव बैसागो फालियामोन नाथाय आथिखालाव बैसागो फालिनाय
औ
औ एसे मोजां
बेलागुर सावनाया
हेलौ टावारनि नोंथांना एसे प्रब्लेम जादों एसे गाव दा बुंथ'लै नोंथाङा
एसे खम खमायलांबाय आरो गोदो गथ' गथाय गासिबो जमा
ज
गासिबो माने बेफोराव हाबा- हाबाफोराव बाहागो लायोमोन आरो आजिखालि ओ
ज
मानिनो थाखाय बाहागो